औ नोंथां खोनादों
अ बिदिब्ला जोङो आइजो बे आयदानि सायाव दसे नोंथांजों सावरायनो हागोन ना
औ नोंथां दे बुंनो बुंनो होगोन
औ औ अब्ला आङो जागायनोसै आं आंनि बे आइजो आयदानि सायाव सावरायनायखौ जोंनि बर' समाज खै जोङो ओ रायज जायोब्ला जोंहा बर' समाज गाव आइजोआ मोनसे गिदिर खौ लायो होननानै जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो मोनथिबोदों जोंहा आइजो माहारिया बा आइजोआ जोंहा ओ जो-जो-जेब्लानिफ्रायनो सिख्ला देलें जायो अब्लानिफ्रायनो गासै खामानि दामानिफोरखौ उम मावो एबा आखा फाखा जाखायो होननानै जों मोनथिनो मोनो गोदोनि गोदोनि सुबुंफोरा जोंहा आइजोफोरखौ जों आइजोफोरखौ जोंहा ओ बायजोआव ओंखारनो होआमोन। हाथाय गलायफोराव ओंखारनो होआमोन नाथाय आथिखालाव आइजोफोरा ओ गासै बिथिङावनो आखा फाखा एबा गासै बिथिङावनो जोंहा ओंखारबोनायखौ जोङो नुनो मोनबोदों आरो आइजोआ गावनि आयथिंनि सायावनो गसंनानै गावखौ फसंथानो हानायखौ जोङो नुदों नाथाय गोदोनि आइजोफोरा जोंहा ओ न'आवनो थानानै न'खरखौल' सामलायनांगौ एबा न'खरनि खामानिफोरखौल' मावनांगौ बेमोन ओ बेवहाय जोंहा हौवा माहारिफोरासो बायजोआव थांनानै रां आरजिनाय बेफोर खामानिफोरखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो मावबोदों जोंहा आइजोफोरा ओ न'खर गंसेखौ माबायदि सामलायलांनांगौ बा न'खरखौ माबायदि दैदेननांगौ जोंहा बियो गासैबो आइजोनि आखायावनो थाजोबोमोन आइजोआ गथ' गथाय फेदेरनाय एबा आलासि सोंनाय सोरखौबा मान होनाय बेफोरखौ आइजोफोरा मावबोदों आरो न'खराव थानाय गासै खान्थिफोरखौ मानिनानै सोलिबोदों जोंहा आइजोखौ जोंनि बर' समाजाव गोदोनिफ्रायनो मान होबोदों आरो ओ गादबनाय नासयनाय बेफोरबायदिखौ जोङो बर' समाजाव जोङो नुनो मोनाखै जोंहा आइजोफोरखौ जेसां गावनि मोननांगौ मोन्थाय बेखौ होजोबाखैब्लाबो जोंहा ओ थांना थानायनि जाय फोर मोनथायफोर जोंहा बेखौ जोंहा होदों बेबा नारस्रिनानै गादबनानै बेबायदि जोङो नुबोआखै जोंहा आइजोफोरा दुब्लि फोथाराव मावनायनिफ्राय लानानै न'खराव मावनाय बेफोर गासैयावबो जोंहा आखा फाखा फाखामोन आरो। आइजोफोरानो गावसोरनि गाननाय जोमनाय जि जोमफोरखौ जोंहा दानानै गानोमोन। आरो आइजोफोरखौ बुङोब्ला जोङो ओ लोखि हिसाबै जोङो मानिनानै लायो मानो होनब्ला जोंहा आइजोआसो जोंनो संनानै खावनानै जाहोयो आरो ओ आइजोफोरा जोंहा गोदोनि आइजोफोरा ओ गावनि फिसायखौ माब्लाबाबो जोंहा दुसिनाय नासयनाय बेबायदिखौ जोङो नुबोआखै ओ गावनि फिसायखौ ओ इसोर बायदि फुजिबोदों एबा बिसोरनि गासै खामानियावनो हेफाजाब होदों आरो आथिखालनि मुगानि बायदि दि आइजोफोरा गोदोनि समाव जोंहा ओ हौवाखौ गारनानै खारनाय बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनामोन नाथाय आथिखालनि आथिखालनि मुगायाव जोंहा आइजोफोरा माखासे माखासे ओ थासारिफोरनि थाखाय जोंहा गोबां गाज्रि जालांनाय बा जोंहा माखासे ओ गुबुननि फाव फान्दायनायफोराव जोंहा गोजावनाय बेफोरबायदिखौ जोङो गोबां नुनो मोनदों आरो बे समाजारि बिजोंफोरनि गेजेरजोंनो आखल आखुफोरा गाज्रि जालांनाय बेफोरखौ जोङो गोबां नुनो मोनदों। जोंहा आइजोफोरा गोदोनिफ्रायनो गावनि फिसाखौ माबायदि फेदेरनांगौ माबायदि गियानजों जोंहा दैदेनलांनांगौ जोंहा बिनि गियानखौ जोंहा गोदोनिफ्रायनो मोनबोखादों बेफोर गियानखौ लानानैनो गावनि फिसाखौ फेदेरोमोन। आरो बेखौ हाबा जाजासिम गावजों लाफानानै गावनि मावनाय दांनाय बेफोरखौ फोरोंलाङोमोन आरो गोदोआव सानोमोन जे आइजोफोरा ओ न'नि खामानिखौल' मावनांगौ नाथाय ओ मोनसे मोजां बाथ्राया बेनोदि आ थिखालनि मुगायाव जोंहा आइजोफोरखौबो गावनि आथिङाव गसंथानो थाखाय राहा होनाय जादों गावनि आथिङाव गसंनानै आइजोफोराबो फालांगि खालामनो बा गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लानानै मुलुगखौ मुलुगखौ नायसंनो थाखाय ओंखारबोदों आइजोफोरा बिब्दिनो जोङो आइजोनि बागै गोबां खोथा बाथ्राफोरखौ जोङो आथिखालनि मुगायाव मोजां एबा गाज्रिखौबो मोननो हायो ओ गाज्रि बिथिंखौ बुङोब्ला जोङो आइजोफोरा आथिखालाव टाउ टाउन सोहोराव थानानै ओ माखासे खामानिफोरखौ बानाय अलसिया बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनदों ओ जाय जोंनि आरो हारिमुनि हारिमुआवबो जोंहा गोहोम खोख्लैयो बेफोरबायदिया जोंहा गोदोनि समाव आइजोफोरा गावनि हारिमु खौ लानानै दावगाबोदोंमोन आरो हारिमुखौ अनसायदोंमोन आरो गावनि जा सिनायथि बेखौ लानानैनो मावनाय दांनायनि गेजेरजों बुहुमाव सिनायथि होबोनो हादों जोंनि आइजोफोरा आरो बिसोरनि जाफोर दानाय लुनाय मावनाय दांनाय बेफोरो जोबोरैनो बाख्नायथावना होननानै बुंनांगोन मानो होनब्ला बिसोरो गावसोरनि रोंगौथिजोंनो गावसोरनि रोंगौथिनिजोंनो गावसोरनि जानाय लोंनाय बेफोरखौ जोङो गुबुन गुबुन आदबै जोंहा संनानै खावनानै जाहोबोदों आरो बेफोर खामानिफोरखौ फोरोंबोदों दा नोंथाङा आइजोफोरनि सायाव फंनैसो बुंनो हागोन नामा?
औ नोंथां नोंथांनि बिदि आइजोनि माने सोमोन्दै बुंनायखौ खोनानानै आं बुहुद मोजां मोनबाय आंबो बुंनो सानदों माने आइजो होनोब्ला‌ जोंनि बर' समाजनि जोंनि बिमा जोंनि बिमानै जोंनि बिबै जोंनि आ नै जोंनि माने बर' हारिनि मोनसे मानगोनां माने सुबुंफोर जों बुंनो बुंनो हायो आरोना माने आइजो आइजो होनोब्ला जेरै नोंथाङा बुंलांबाय सिगां माने आइजोफोरखौ माने माने बुङोब्ला माने न'नि खामानि मावग्रा एबा न'नि खामानिफोराव हेफाजाब होग्रा माने बेबायदिल' माने आगोलनि समाजाव माने बिदिल' बुंनो सानोमोन आरो। खिन्थु आथिखालनि मुगायाव जेरै नोंथां मा बुंदों आंबो नुनो मोनदों माने दानि आथिखालनि मुगायाव माने आइजोफोराबो माने गावनि आथिङाव गसंनानै माबायदिहै न'खरखौ सालायनो हायो माबायदिहै न'खरखौ हेफाजाब खालामनो हायो गावनि गावनि हुवा गावनि गथ' गथायखौ मारैहै माने गावनि आथिङाव गसंनानै रां खामायनानै मारैहाय माने फेदेरनो हायो हेफाजाब खालामनो हायो माने आंबो बेखौ नुबोदों आरो माने आं बुंनो सानदों जोंनि बर' हारियाव माने आइजो जेरै नोंथाङा बुंबाय। आयजोखौ होनब्ला माने जोङो मान होबोनाय सासे बिमा जोङो बिमा होनना मिथिनाय जायो आरो। माने। जोंथ' उन्दैनिफ्रायनो माने। जोङो माने आइजो जोंनि बिमाजों जों थाबोनाय उन्दैनिफ्रायनो माने बिमा गैयाबा माने माबायदिहै गथ'फोरा माबायदि माने न'खरा सिलिंखार जायो माने। आं बेफोरखौ माने नु नुबोदों आरो माने आं बुंनो। सानदों जैरै माने बिमा एबा आइजो गैयाबा समाजाव माबायदिहै जोंनि समाजा माने गोख्रों जानो हाया बेखौ आं माने फोरमायनो सानदों जेरैहाय जोंनि बिमा बिफा जेरै बिमा एबा बिफा बिमा आइजो। होनब्ला माने जोंनि समाजाव माने माने बे आइजो होननाय सोदोबा माने नांथारगौ आरो आइजो गैयाब्ला माने जोंफोरनि। समाजाव माने जिखिनि नांगौ जिखिनि जिखिनि सोलोंनो गोनां गावनि गथ'फोरखौ एबा गुबुन गावनि मानसिफोरखौ माने फोरोंनो। थाखाय आइजो गैयाबा हेफाजाब होनो माने बहुद गोब्राब। जागौमोन आरो औ माने आं। बुंबावनो सानदों माने जोंफोरनि समाजाव जोङो आइजोखौ माने जेरैहै जोङो मान सनमान होनांगौ खिन्थु माने गुबुन माने बिदिनो मब्लाबा। फोराव माने जोंफोर माने बिदिनो मान सनमान जोंफोर होनायखौ जों नुनो मोना आरो माने खिन्थुब्ला माने जोंफोरो सोलोंनांगोन आरोना माने जोंफोरो जोंनि समाजाव जोंनि आइजोफोरखौ मारै मान सनमान होनांगौ मारै माने नाख्रेब नाङा जोङो बेफोरखौ सोलोंनांगोन माने नांख्रेबनो माने सानोबा बिदिनो माने सिगाङाव जेरै नोंथाङा बुंलांदोंमोन माने सिगांनि समाव आइजोफोरखौ माने बिदिनो समान माने बिदि बारा होनाय जायामोन आरोना माने आं खोनानो मोन्दों जोंनि आगोल आबै आबौमोननि समाव माने बिदिनो आइजोफोरखौ माने बाहेरायाव ओंखार नोहोआ आयजोफोरा माने जेबो खामानि गैया माने आइजोफोरा जेबो हेफाजाब होनो हाया माने बेबायदि खोनानाय मोनदोंमोन आरो खिन्थु आथिखालनि मुगायाव जेरै नोंथाङा बुंलां बाय आइजोफोराबो जेरै हेफाजाब होनो हायो गावनि आ थिङाव माबानानैयाव खारनानै मारै समाजखौ माने दैदेननो हायो जेरैहाय आं बुंबावनो सानदों माने जेरै मोनसे नारसिं नार्सिंव दङना माने नाइटेंगेल होननाय बि जोंआ बिथां आइजोआ गैयामोनबा बे नार्सिंआ माने जाफुंनाय नङामोन आरो बिथां फ्लरेन्स फ्लरेन्स नाइ थेंगल बिथां थानायनिखायसो माने आइ जोनि मददजोंसो माने बे नार्सिं होननाय बे नार्सिंआ जादों जेरैहाय जोंफोर हस्पिटालफोराव थांबा नुनो मोनो ना माने हस्पितालफोराव माने बांसिन आइजोआनो थानाय जायो दासो माने दानि जुगाव आथिखालनि जुगाव जानाय माने हौवाफोरबो माने मेल नार्स माने बिदि बंखानाय जाबाय खिन्थु खिन्थु माने आथिखालनि मु-मुगायाव आरोना बिदिनो आइजोफोरासो बांसिनहै माने जेरैहाय माने हेल्थ केयारफोराव हस्पितालफोराव आइजोफोरा माने जेरैहै माने बेरामफोरखौ नायनानै बेरामफोरनि मुलिफोरखौ होयो। बेराम बेरामि मानसिफोरखौ माने जेरैहाय हेफाजाब खालामो। ओ बिदि आइजो फोर गैयामोनबा माने बिदि माने बिदिनो हेल्थ केयारफोरावबो माने बिदिनो हस्पितालफोरावबो माने बुहुत गोबाब गोब्राब जागौमोन आरो आइजो गैयामोनब्ला। आं बुंनो आं बुंनो सानदों माने बिदिनो जेरैहाय जोंफोर हौवाफोरखौबो माने जेरै मान सनमान होयो जोंफोर आइजोफोरखौबो माने बेबायदिनो जोङो मान सनमान होनो रोंनांगौ माने जोंफोरो आइजोजों एबा आइजो-आइजोजों एबा माने जोंफोर हौवाफोरजों माने बिदिनो कम्पेयार खालामनाङा आरो जोंफोरो। जोङो सोलोंनांगोन माने जों जोंफोर मारै रेसपेक्ट होनांगौ जोंफोर मारै मान सनमान होनांगौ आइजोफोरखौबो। जेरै हौवाफोरखौ जों मानसनमान होयो। जेरै ज जोङो सानो हौवाफोराल' खालामनो हायो। बेबायदिनो माने आंनि बुंनाय मथेबा आइजोफोराबो माने खम नङा आरो ना आइजो फोराबो हायो गावनि समाजखौ मारै सालायनांगौ मारै सालायनाङा जेरै आं बुंनो सानदों माने औ जेरै बिमा बिमा नङामोनब्ला उन्दै समाव गावनि गथ' फिसाखौ मारैहाय केयार खालामनांगौ मारै खेयार खालामनाङा आइजो गैयामोनब्ला बहुद गोब्राब जागौमोन। आं माने बिदिनो नुयो आरोना आइजो माने गावनि आइ गैयामोनब्ला बिमा गैयाबा माने न'खरा माबायदि सिलिंखार जायो माबायदि खस्थ' जायो माने बे बायदिखौ आं नुबोनाय मोन्दों आरो।
औ उम गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसि बेखिनि बाथ्राफोरखौ फोरमायना होनायनि थाखाय। नोंगौ सैथो आइजो गैयाबा मोनसे न'खरा गोबां सिलिंखारबो जायो आर रो आइजोआ न'खरखौ दा फिननोबो हायो अब्ला जोङो बे आइ-आइजो बे आयदानि सायाव रायज्लायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नोंथां।
औ जायो गोजोन्थों अके गोजोन्थों।